औ।
नोंथाङा फ्रिबा
औ खोनादों औ नोंथां।
अ अ अ दा नोंथांजों रायलायलाय होननानै फन खालामदो फन खालामनायनि जाहोना जाहैबाय माने नोंथां दा नै बोथोरखौ लानानै
औ।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
बोथोरखौ लानानै माने फंनैसो सावरायदों होननानै दा नैबे बोथोराव नोंथांमोननि ओनसोलाव जा जाग्रा फिथाइ हिसाबै मा मा मोननाय जायो ओरैनो?
औ नोंथाङा थारखौनो सोंदो जोंनि साइदावहाय आथिखालाव जाग्रा फिथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो खान्थालखौ मेजर मोनगोन। थाइजौ मोनगोन ज आरो रैमालि जायखौ जों आनारस होननानैबो मिथि मिथिनाय जायो नङा होमबा बेखौबो जोङो गोबां मोनगोन लोगोसे लिथुखुर जाम बेफोर बाथ्रा जोङो मेना बेखौनानो। आरो जोंनि ओनसोलाव आरो लोगोसे जामु मोनगोन जायखौ गुफुर जामु होननानै बुङो। आरो लोगोसे जोङो प्लाम मोनजायो बेफोर फिथाइखौ जोंनि साइडआवहाय एबोलएबोल मोनो आरो। जोङो जोङो मेजर हिसाबै जोङो जोङो रैमालिखौ रैमालियाथ' जोंनि थाखाय जोबोर मोजां। जोंनि देहानि थाखाय थिग बिदिनो खान्थालाबो खान्थालाबो जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां जों दा बेयाव गोबां निउट्रिसन मोनो जेनेबा जायखौ नोङो ओ गोबां फिथाइवनो नोङो जेनेबा भिटामिन जायोब्ला नों खान्थालनि बा आनारसनि थाइजौनि बेफोरनि नोङो बिदैखौ नोङो भिटामिनाव मोनजोबगोन आरो नों मालाबा मुलि बथलाव बाहायोब्लाबो नोङो बैफोरनिफ्रायनो फ्रुइटसफोरनिफ्रायनो जों मेडिसिनखौ बानायनाय जायो। नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो जोङो गोबां फिथाइखौ खान्थाल होनायखौ बुङोब्ला खान्थाला जोंनि बहुद मोजां माने जाग्रा आ जों बेखौ ओंख्रि संनानैबो जायो नङा होमबा नोंथां ओंख्रि संनानै जायो जेराव जोङो नोङो उन्दै मालाब खान्थाल गोरलैखौ जोङो गिबियावनो जोङो फिसा फिसा हानानै जोङो रुना लानानै बो बेखौ ओंख्रि बनानै जायो आरो बेखौ फक'रा टाइपनि बनायनानै बो जों जानो हायो खान्थालखौ खान्थाला जोंनि बासेब बिब बे जोंनि बेेजेेंफोराबो गासैबो जाजायो आरो खान्थालनि माबाया मादा खान्थालनि गासै बिनि बेगराबो जाजायो। बिनि बिसुबाबो जोंनि थाखाय जाजायो नङा होमबा नोंथां आरो थाइजौ खौबो जोङो बिदिनो जायो थाइड्रिसनावबो गोबां निउट्रिसन थायो। जायखौ जोंनि देहायाव नांगौ जायो बे भिटामिनखौ जों बेफोरनिफ्रायबो मोनो। अ आरो बेजों लोगोसे जोङो फिथाइ सामथाइ होननानै बुङोबा जोङो बेजोंनो खम बिबांनि जों वाटार मिलनखौ मोनो। बेखौ जोङो मेसेंआवसो बांसिन गायनाय जायो बेखौ दाबो जाय फोर हा गोजौ बोरि गोजौआव थानाय गायनाय बिथांमोननिफ्रायबो दा मोनो आरो बे अट टारमिलन जायखौ जोङो टरमुस होननानै बुङो नङा होमा नोंथां बेफोरखौ जोङो मोनो। आरो लिटुखुरखौबो जों जोंनि साइडावहाय मोनो एभोल एबोेल। आरो जाम खला जाम बगा जाम बेफोर गासैखौबो जोंनि साइडआवनो मोनजोबो आरो अब्ला आं नोंथांनियाव सों नो सानदों बोरैहाय जोङो ओ जोंनि माबाखौ मा होनो बुंगोन बोरैहाय जोङो ओ जानानै जोङो गोहो बोलो मोनो आरो जोंनि नोंथांमोननि साइदआवहाय मा मा ओ बिदिनो खेथि खालामो नामा बिदिनो फिथाइ सामथाइनि नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ दाथ' ओ बुंनो थांबा दा नैबे बोथोरा खान्थाल थाइजौनिनो बोथोर नङा होनबा नोंथां दा खा न्थाल थाइजौ होनोब्लाथ' जोंनि न'खराव फ्राय थाफ्रामोआनो नङा होमबा औ दा बेनि बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव जों दा एसे माने गोबां बिबांनि नङाबाबो ओइ ड्रागन ड्रागन फ्रुइसनि बागानफोरखौ नुनाय जायो आरो नोंथां अ दा बेनिफ्राय थ' बिनि उनाव थालिर थालिरनि बागानखौ खालामनाय नुनाय जायो ओ औ थालिरनि बागानखौ नुयो आरो औ दा गय गय गायो माने गयजों लोगोसे थालिरखौ गायफानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ
माने अ गया गयनो सायख्लुम होनो थाखाय थालिरखौ गायग्रोना दोननाय जायो बिदि बेखौ जों नुनो मोनो आरो जेब्ला गया अ फिथाइ थाइगोन अब्लानिया थालिर बि बिफांखौ लासै लासै दानफायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बे थालिर थालिरखौनो माने थालिरनि फिथाइखौ गोबां बाजारफोराव लांनायखौ जों नुनो मोनो आरो आं नोंथां मोनसे खोथा गोसोआव फैदो दा ओ थाइजौ थाइजौ होनोबाथ' मा माने थाइजौखौ जों गोथाङैबो जानायखौ नुयो थाइजौनि जादखौबो बेलेग माने गुबुन गुबुन आलादा आलादा दङ होननानै एसे मिथिनाय जायो आरो माने खायसे गोथाङावबो गोदै होननानै जोङो थाइजौखौ जानायखौ नुयो नोंथांमोनि ओनसोलावबो बिदि दोङो नामा
औ दोङो बिदि माने बियो मोननोनो मोना बेखौ गो थाङावनो जाखाखायो आरो बियो एसे एडभान्सन जायो बियो बे जोंनि दादि लकेल दा थाइजौआ दंबाय थायोना बिनि एसे आगोल जाहैबाय मास मोननैनि मोनथाम मोननैनि सिगाङावनो बिनि माबा फसलखौ जोङो जानो मोनो आरो मानोना बियो गो गोथाङावनो गोदै एरिबायसा गोदै बे बेखौ मोनना जायोब्ला बियो गोथाव नङा रखमसो जायो माने गोथाङावसो बिराद गोदै गोथाव आरो बियो बिदि जादबो दोङो आंबो मो नजाफेरबाय जोंनि ओनसोलाव आरो बिदिनो जो जोंनि ओनसोलावहाय बागान बिदि खालामनाय जाया
औ औ
जाया आरो बिदिनो जोङो जानो आरो नोंथाङा बुंलांबाय ओ थालिर बागान नङा होमबा थालिरफोरखौ जोङो दायो गायो गायनानै दा थालिरि फिथाइखौबो जों दा दैज्लाङाव गरमाव थालिर फिथाया थाब मोनो नङा होमबा जों थालिरबो जोंनि देहायाव सानफ्रोमबो नांगौ थाइसे थाइनै थालिर जानो हानांगौ मानसिया सानसेयाव अब्ला जोंनो खुनु डाक्टरनि गोनांथि जाया आरो जेरै आपेल फिथाइखौ जेरै नों थाइसे सानसेयाव जानो हायोबा नों खुनु बेमार आजार डक्टरनि गोनांथियानो जानाय नङा आरो देहायाव मानसि माने देहाया गुफुं रा फोद थायो जों बेखायनो सिनसियार जानांगौ आरो जोंनि देहा गुफुं लाखिनायावबो नङा होमबा नोंथां जों जानायजोंसो जेनेबा जानायनि गेजेरजोंसो जों जिउ खांनानै थायो नङा होमबा बेखायनो बै रखोम फिथाइ सामथाइखौ जोङो जानांगोन जोंनि देहानि थाखाय अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय थालिर बागानखौ बे जों दैज्लां माबायाव बोरै बाहायो जेनेबा थालिर बागोनखौ
अ थालिर बागान बुंङोबाथ' नोंथां बिदिनो माने थालिरखौ गय गेजेरावबो गायनाय जायो नालाय जों थालिरखौ थारमाने अ राजा से बिफांङाव लाखिबाय लाखिनायनि उनाव बागान होनबाथ' एस एसे गोबांङानो जायो नालाय बेखौ राजासे दोननानै खायसेखौ अ बाजाराव फानहैनाय जायो बिनि उनाव खायसेखौ जोंङो न'आव लाखिनाय जायो मानोना अ दानिया थारमाने अ मा होनना बुंङो बाजारनि फ्राय बायना जायोबा एसे अ माने मेडिसिन बाहायनाय बा गेसजोंथ मोननायखौ नुयो नालाय बेखायनो न'आव जानो थाखाय जों ओ लाखिना दोननाय जायो आरो जिखिनि हा-हानायखौ एसे बाजाराव फानबाय बिनि उनाव जों न'आव जानो थाखाय अ मोजां नायनानै मोजांखौ जहेथु मोनजाथों जे मेडिसिन बाहायि बेखौ जानो थाखाय जों न'आव लाखिना दोननाय जायो आरो नोंथां
औ आरो बै नोंथां नोंथांङा जे बुंलांबाय ड्रागन बे ड्रागनखौहाय बोरैहाय आ आबादखौ मावनाय जाहैबाय द्रागन फिथाइखौ।
बेथ' बेखौ मावनोबा एसे जायगाखौ बारा बाला बायदि हानांगौ आरो एसे गोजौ जायगायाव गायनांगोन दा बेनिफ्राय बेथ' बिफांङा नुनायाव माने जोंनि जि बाथौआव बेग्रा सिजौ सिजौ सिजौ बिफां बायदिखौनो नुयो बियो बेखौ गायखांनायनि उनाव जेब्लाय एसे गोजौ जागोन बेखौ मान लानो थाखाय माने मानखौ होनो थाखाय जों खुन्था गायना होनाय जायो। नोंथां। खुन्था गायनायनि उनाव जेलासिम बैसोआ जागोन। खुंथायाव गावनो मानबायनानै एसे गोजौआव लागि थांङो आरो गोजौआव लागि थांनानै गाव गाव ग बिफांङा गावनो थानायखौ बुस्रााजोबो आरो बुस्रायबा बै थानाय बुस्रानायाव लागै माने बिनि खुन्थायाहाय दा मिलायनांगौ जायो आरो मिलायनायनि उनाव बि गावबा गावनो माने जोंङो टि साइसनि खुन्था बानायना लायो आरो कंक्रिटनि
औ बेखे बेसेबांसो फुड गायनाय जायो नोंथां।
बेखौ आट फुटनिफ्राय सात फुटसिम गायनाय जायो नोंथा।
औ।
बेवहाय माने ओ बै जेलासिम जोंङो बेखौ टि टि महरै गायनाय जायो नालाय टि साइस नालाय बिनि खुन्थाया आरो बेनि सायाव मटर टायार नंङाबा साइकेल टायारफोर होनाय जायो जाहाथे बियो गोजौआव थांनानै मानखोनानै थानाय बुस्रानो हायो
औ आरो नोंथां बियो जोंङो फसलखौ जोंनो फिथाइखौ बेसे बेसेबां बोसोरनि उनाव होयो बा बेसेबां दाननि उनाव होयो
बेयो माने गायनायनिफ्राय नै बा थाम बोसोर नांगौ आरो एसे मोजां हाबाथ' नै बोसोरसोआवनो जायो दुइ बोसोर बेनि उनावहाय माने मोननैथामसोखााजायो बोसोराव माने दा माबायदि समाव खेबसे ओमफ्राय एसे माने बैसागु सम बैसागु सम समलागै खेबसे खाना
औ खोनानो मोनदों बिनि माने फिथाइ या बेसेना मार्केट आआव गोबां होननानै खोनानो मोन्दों बे नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथां जोंनियाव थारमाने खोब आओ दे दे दे द्राय सोनायखौ नुवा होमबाबो फिथाइआ थारमाने वाइट दङ आरो फिसा फिसा फिथाइयानो वाइद जायो माने दै दोङो नालाय फिथाइया बेखौ माने ओ दा मार्केटआव जोङो माने जौसेयाव फाननाय नुयो आरो। केल'सेयाव बिदिहाय आरो दा गोबां ओंखारबाय नोंथाङाबो मार्केटआव मालाबा नुगोन नायनायनो हागोन बा सोंनाय नायनो हागोन नोंथाङा। बिदि नोंथांमोननि बिदि मावनाय जाया नामा?
जोंनि ओनसोलाव न'से न'नैया बिदि मावनाय जायो। जोंनि खाथियावनो जोंनि गामियाव गायदों सासे आमाइ जानायहा बिथाङा बिदिनो बिगासे सो गायग्रो दों आरो दायो फिथाइ महर होनो हाथ'वाखै दायो माने बिफाङा बै जोबथासे मोनहैहांदो आरो बियो माने दालाय लासिगोन। बोसोरसेयानो जाबाय बेयो नोंथाङा बुंदो बोसोरनै बोसोरथाम नांगोन बिनियाबो दालाय लाहांबाय थायनायनि महराव फैसिगोन आरो। औ बिदिनो आरो अब्ला नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोन बाय नोंथां अ अब्ला जोंना समाबो लावबाय
औ दे उम